हेलौ गुड मरनिं नोंथां गुड मरनिं उम फुंबिलिनि गाहामलायनाय खौ जासिग्रोबाय। आतसा नोंथां जों दिनैहाय मोनसे बा बाथ्राखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन
नोंगौ नोंथां।
औ आङो दोनै बै जोंनि आबाद मावनाय बा जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा
नंगौ नोंथां।
जोंनि आसामावथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा जों बय माइ आबादखौ जों मावनानै जायो।
नंगौ।
जोंनि आसामा जाहैबाय मोनसे आबाद गाहाय रायजो नङा होमबा बे रायजोआव नो जोंनि बर' हारिफोराबो आबाद मावनानै जायो बा बर' हारिल' नङा। गुबुन गुबुन थानाय जोंनि मिसिं राभा, गार' आसामाव थानाय जेसेबां हारि हारिसाफोर दं नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिसोरो गासैबो बे माइ आबादखौनो बा माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथा नंगौ।
ओंखायनो बे सोमोन्दै आङो फंनैसो नों बिथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दायो जोंनियाथ' दैज्लां बोथोर जाहैबाय होमबा नोंथां दा बे दैज्लां बोथोर फैयोब्लाथ' जोंनि जेनिखि ओ नर्थ इस्ट बा सा सानजा भारत होननानै जों जायखौ मिथियो
औ
बेवहाय जोंहा माइ आबाद मावनायनि बयनिबो न'खराव मुखुब जायो
नंगौ नोंथां
औ दा बेनिखायनो फंनैसोल' बाथ्रा सावरायनोसै
औ औ औ
दा जों बयबो मिथिखागौ माइखौहाय बोरै बोरै फोग्रोनांगौ आरोबाव मारै मारै गायोबा जों माइसौ बिगासेयाव बेसेबां माइ मोनो आरोबाव माइखौ जों बेसेबां बुरजा थिखोनो हायो। बेफोरखौ जों मिथिखागौ नङा होमबा दा जोङो गिबि आमफायनो गिबिनिफ्राय माइ फोनायनि जेनोखि जोङो प्रसेसफोर नङा होमबा
औ औ
बेखौ लानानै जों सावरायनो सै सान्दों आरो
नोंगौ नोंथां
जोंङो थ' माइ गायनो थाखाय हा नांग्रोगोन नङा होमबा
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ हायावहाय जोङो मा खालामगोन गिबियावनो ब'बे मोनसे माइज्लिया नङा होमबा नों नोंथां अबे मोनसे माइ बिजलिया जोंनो बुरजा थार फसलखौ दिहुननानै होनो हागोन। जों बेबायदि माइज्लिखौ सिगाङावनो गिबियावनो बासिग्रोनानै लानांगोन दा बेनिखायनो हो फंसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन नोंथां आ जाय जायखि जाया आबाद मावा मानो जोंनि माइज्लिया जेनाखि जोंनि जोलै नङा होमबा नोंथां बे जोलैया जेब्लायबो मोजां जा नांगोन दा बेनिखायनो गिबियावनो बुंनो हायो जे माइखौ मोजां मोननो थाखाय जोंनो माइज्लि लियाबो मोजां जानाया गोनांथार
नोंगौ नोंथां
ओ दा बेनिखायनो जोङो गिबियावनो माइज्लिनि बाथ्रा सावरायग्रोगोन
औ
ओ जोङो थारैनो माइज्लि बासिनायावहाय माब्लाबा माब्लाबा समाव जों गोरोन्थि खालामो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
खालामनायनि जाहोनावनो जोङो जे जायगायावहाय थोजासे फसलफोरखौ मोननांगौ बा आबादखौ मोननांगौ जायनि जाहोनाव जों मोननो हाया नङा होमबा नोंथां दा दा बेनि बिखायनो जोङो जेब्लासिम माने ओरैबायदि हमनानै ला आबादफोरनि जेनोखि गोजामफोर माइज्लिफोर माइनि बिथिङाव जों बुंनो हायो माइनि बि बिथिङाव आथिखालावहाय जोङो बाराद्राय मोनसे माइजलिखौ दुइ बोसोर तिन बोसोर गायनायनि उनावहाय बा दुइ बोसोर गायनायनि उनावाय जोङो बे दहाय बाराद्राय बाहायफ्लेबाय थानो नाङा बियो बाराद्राय बाहाय स्लेबाय थायोबा बे जिनिसा जोंनिया उनावहाय बार आइ होनो हाया जायो बेनिखायनो जोङो बाजारफोरावबा हाथायफोराव जेसेबां गोदान गोदान माइज्लिफोर फैयो बिनि सायावहाय जोङो नायनानै माइज्लिफोरखौ सायख'नांगौ जायो
नोंगौ नोंगौ नोथां।
थाङोब्ला जोङो खनब्रै खनबा माइ- माइ मावखांनाय माइज्लि माइफोरखौहाय जोङो मा खालामनांगोन। बेफोरखौहाय दोन्थ'नानै गोदान गोदान जों हाथायाव गोदान गोदान दिहुननाय माइज्लिखौ बा माइखौ लानानै जोङो आबादखौ मावनो नाजानांगोन। दा बे थांबाय जोंनिया माइजलि साइ खनाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ
बे बे माइज जलि सायख'नायनि थांबाय। दा बेनि उनावहाय जोङो बे माइज्लिखौहाय जोङो हालौनायनि गेजेरजों खुबैनानै जों बेखौ गायसिगोन
नंगौ नोंथां।
दा जोंनि बर' समाजावथ' मोनसे माबा दङ। हो माइखौहाय फोबाय फोखांनायनि नि उनावहाय बा फोनायाबो जोंनिया ओरैबायदि जायो माब्लाबा समावहाय जोङो हा गोरानावबो फैयो। आरो माब्लाबा समाव जोङो। हाब्रुआवबो माइखौहाय फोयो दा बे जोंनिया हा गोरानाव फैयोब्ला जोङो
औ
जोबनायाव जोंहा जेब्लानाखि माइ खोथियाखौ फुनांगौ सम जागोन। बे खोथियाखौ फुनाय समावहाय जोंनिया एसे मोजांसिन जायो मानो होमबा हाब्रुआव खुबैयोब्ला जोंनिया माब्लाबा समावहाय दैजों जाबजों हाब्रुजों जोंनिया गोजान गोजान जुदि बाननानै लांनांगौ जायो नङा होमबा नों थां बे बाननानै बे बाननानै लांनांगौ समावहाय जोंनिया गोबां खस्थ' जायो। गोदोनि समाव बेबायदिमोन नालाय गोदोनि समावथ' जोंनिया गारि मथर बेबायदि बेबस्था थां गैयामोन। दुब्लि बारियाव लांनायनि दा बिनि जाहोनाव जोंहा। फाफ्लियावनो जों बाथि लानानै बा बावखा लानानै बेजों बाननानै लांनांगौ जायोमोन आरो। दा बेनिखायनो सोरबा। सोरबाया जोंनिया हाब्रुआव खुबैयालासेनो हाब्रुआव खुबैयालासेनो जोङो बारियावबो खुबैनाय गोरान जायगायाव खुबैनायखौ नुयोमोन आरोथ
नंगौ नंगौ
गोरान जायगायाव खुबैयोब्ला जोंनिया मोनसे बेनिफिटआ जायोमोन बेनो जाहैबाय जोङो खोथियाखौ लांनाय समावहाय रेजेेङै बुरजा बुरजा लांनो हायो आरोबाव मोनसे समावनो जों बुरजा बुरजा लांनानै जोंहा खामानिफोरा एरोमोन आरो बेबायदि दा मोनसे जाहैबाय जोंनिया जायगा सायख'नायनि बे जाबाय दा बेजों लोगोसे से उनावहाय जोङो मा खालामबाय ओ बयबोथ' मिथिखागौ जोङो आबादखौ मावनायनि सिगांथ' जों बयबो हासार होखानांगोन बेवहाय जोङो ओ गोदान गोदान जेनेखि मुगानि आबाद माबा आबाद मावनायनि जेनिखि बिथिंफोर बा आबाद मावनायाव होनाय बायदिसिना हासारफोर बेखौनो होआ मानो बा जोङो मोसौनि बा मैसोनि गोबोरखियानो होआ मानो बेखौथ' जों सिगाङावनो होखानाय नांगौ जाहैबाय नालाय नोंथां नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां ओ बे आबाद आबाद मावनायावहाय बेनो एखे नों जेरै बुंदों जोंनियावबो बेखौनो खालामबोजोबो आरो बे माय खौ नों दा बुंनाय बायदि जेरै खोथिया बोथिथिया बेबायदि बाय ओ न'फोराव बारि फोराव फोनाय माने दुब्लिफोराव माने दै गैयाबा थाब बारियावनो दै होनानै खोथिया फोब्रबनाय बेखौ जोङो जोंनियाव बो नुनो मोनो ओफाय ओ जि बुस्थुआ माने मोनसेया बेनो ओ गोजानथार जायोबा खस्थ' मोनो आरो बाननो ओंखायनो बै खाथ खाथि जायफोरा लामा जोंफोरावहाय हा दङ दै थाथ'वाखै नै बिसोरल' बांसिन माने ओ बे खोथियाखौहाय ओ न' खाथिफोरनि हायावहाय फोनानै लानाय जायो आरो दै होग्रोनानै बेबायदि खालामनाय जायो ओमफ्राय लानानै थांनानै बिदिन गायहैयो गायहैनानै नों बुंनाय बायदि दहाय ओ माइज्लिखौ मोजाङै साय'नांगौ होननाया बेखौजों सायखायो बिदिनो लानान थांनानै ओ दुब्लिखौ फोमोनखांबा दुब्लिखौ हालौग्लिनानै जुद बि मोनोबा
औ
थिनब्रै थिनबा सोरबा सोरबा हालोवो बिदिनो। ओमफ्राय बिनि उनाव माय गायनाय जायो आरो गाय गायनानै औ बिदिनो मा मास मोनथाम मोनब्रैनि उनावहाय जेब्ला बे फिथाय हरो ओ बे खौहाय हानानै ला बेयावनो दानि जुगावथ' मारा होनायाबो आलदा जाबाय जेनबा बेयाव हानानै जायगायावनो हा माराबो हो यो ट्रेक्टरफोरजोंहाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा न' खाथिनिया लाबोयो। जिगाब नांगौ होननानै ओ दाथ' मारा होनायफ्राबो माने गोरलै जाजोबबाय सिगांनि बायदि मोसौजों होनांगौ बिदि नंला आ ओ बेयावनो दा ओंखायनो मानसिफ्रा माने सोरबा बांसिनानो ओ ला लाबोनाय जाला आरो माने डाइरेक्ट ओ सिगाङावहाय एसे सिगाङावहाय माबा बजा सोनायसो ओंखारदोंमोन मिचनियाबो ट्रेक्टरा दानि हान खानाय लोगो लोगोनो ओरै मारा जालां मारा होलांखानाय जेनेबा माइक्र' खेबसेनि बिदिखौ नुनो मोनबाय आरो दा ओंखायनो मानसिफोरा बेयो दुब्लियावनो होनाय जायो आरो माराखौहाय औ ओमफ्राय माइखौ डाइरेक्ट बेहाय माने थेलाफोरजों बा ओ ट्रेक्टरफोरजोंनो न'सिम लाबोनाय जायो आरो बेबायदिखौ जों नुनो मोनबाय। ए
दा बेबायदि औ दे। दा बेफोरखौ जोङो मोनसे मोनसे बिगियाननि जौगानाय होननानै बुंनांगोन नङा हो नोंथां औ आरोबाव गोदोनि गोदोनि समाव थ' जोङो नांगोलजोंसो हालेवोमोन नालाय
नंगौ नोंथां।
दा जोङो बे नांगोलजों हालौवनायखौहाय जोङो मोनब्रै नामाव बुङोमोन मोनब्रै मोनब्रै नामाव बुङोमोन आरो गिबि हालौवजेननायखौ जोङो बुङोमोन खारायनाय औ ओमफ्राय नैथि हालेवनायखौ बुङो जोङो। मामोन नैथि हालेवनाया
आं नामखौ बावबाय आं दायरेक फोमोननायखौसो मिथिगौ लास्टाव हालेवनायखौ औ औ औ।
जोंनिया आंबो बेखौ बावबाय नोंथां दा जोङो दा जिनिसाहाय आथिखालावथ' बेफोरनि गोनांथि गैला अब्लाबो
नंगौ।
जों बेफोरखौ अब्लाबो जोंनि जेनोखि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोर नङा होमबा ना बेफोरखौ जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो फोरमायनानै होनो हानांगोन। नङा होमबा जोंनि दानि जेसेबांखिनि गोदान मुगाजों गोरोबनाय जोंनि जेखि मेसिनारिजों जों माव अब्लाबो जों गोदो-गोदायनि फ्राय मावनानै जाबोनाय नांगोलजों मावनानै जाबोनाय दोरोङारि मावनानै जाबोनाय बे जिनिसखौ जोङो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनोबो खोन्थानानै होनो हानांगोन। अब्लासो जोंनि इयुन जोलै फोरफोरा बेफोर बाथ्रा सोमोनदै मिथिगोन नङा होनबा नों
नोंगौ। थां नगौ नंगौं नोंगौ नोंगौ औ
बाथ्राफोरखौ समजों लोगोसे से जोंनि इयुन जोलैफोरनोबो खोन खिथालांनो हानांगोन अब्लासो जोंनि जेनोखि इयुन जोलैफोर बे इयुन जोलैफोरा जोंनि थांखांनाय जेनिखि जेनेरेसनफोरनि जेनोखि खस्थ' खालामनाय नङाहोमबा नों बे खस्थ' खालामनाय खौ मिथिनानै आरो बुजिनानै नै हमदांनो हागोन बेसेबां जे खस्थ'दों गोदोनि मानसिफोराहाय जिउखौहाय खुंबोदोंमोन नङ होमा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेनिखायनो जोङो बेफोर बाथ्राखौ बहाय बयनिबो सिगाङाव सावरायज्लायनांगोन नोंथां दा जोंनि सावरायनाया एसेखिनियानोसै दोनथ'लायसै नङा होमबा औ औ दे दे।